हेल'
औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों औ नोंथां
औ आं दा बिदिनो दं ओरैनो जिरायख्लांलाबाय नालाय
नोंथाङा दसे सावरायनो हागोन ना
औ सावराय जागोन नोंथां
अ बिदिनो बैसागोनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ मानि होनदोंंमोन नोंथां
बैसागोनि सोमोन्दै नोंथाङा हागोना हाया फोरमायनो
औ जागोन
हागोन हागोन ना नोंथां
औ औ औ
दे अब्ला
दा जेनेबा जोंहाथ' बैसागो बुङोब्ला
बर'फोरनि बा बे आसामनिनो मोनसे गाहाय फोरबो जानानै फैयो नङा होमब्ला नोंथां
औ
दा बे बे बैसागोआव जोङो बेफोरबायदिनो बेहाय गोबां माखासे समायना रमायना बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो गानो बा गावनि जि थाखानाय बर'फोरनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आर'नाइ गामसा हौवाफोरा गामसा आर'नाइ बेफोरखौ गामसाखौ गाननाय जायो आरो आर'नाइखौ बिदिनो फास्रा हिसाबै लानाय जायो आरो बेबायदिनो दिनै बर बर' आइजोफ्रा बा बर' सिख्लाफ्रा बेफोरबायदिनो
दख'नाफोरखौ गाननानै आरो बेफोरबायदिनो आर'नाइफोरखौ फास्राफोरखौ लानानै जोङो बिदिनो ज' ज' ओं खारज्लायनानै बयबो रंजा खुसियै बा मिनि खुसियै बेफोरबायदिनो बिनि नखर बैनि न'खर थांज्लायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेजों लोगोसे बिदिनो बैसागोआव बेफोरबायदिनो गोबां माखासे जोङो मागि मागिलायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जेरै खाम खाम सिफुं खाम सिफुं हारमुनियाम बेफोरबायदि लानानै जोंङो मेथाइ खननानै मोसानानै बिदिनो गावनि गामिनिनो बा गुबुन गामि दा आथिखालाव फ्राय बागैनो जोंनि गाव गावबा गाव गामियावनो बेफोरबायदि न'खर न'खर हाबनानै बिदिनो मोसानानै मुसुरनानै बिदिनो मोसाग्लांनानै बेफोरबायदि माखासे फैसा फैसाबा बेफोरदिनो जि दान हरो जोङो बेखौ लाबोनायफोरखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदि जोंङो ला दानफोरखौ लाबोनानै जोंङो जेब्ला गासै न'खरावनो हाबखांजोबो गामिनि गासै न'खरावनो हाबखांजोबनायनि उनाव जोङो बेफोरबायदिनो माखासे जेब्ला बिदिनो रां माबाफ्रा फैसाफ्रा बेफोरबायदिनो जमा जायो अब्ला जोङो बेफोर माखासे खाना बेफोरबायदिनो ज' पार्टि जानाय बा बेफोरबायदिनो ज' रायजो राजायैनो गासैबो बिदा बिदा फंबाय बिमा बिफा बिदिनो ज ओंखाम जाज्लायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आथिखालाव दा फ्राय भागैनो जोंङो बाहेरायाव गावबागावनि गुबुन गामियाव थांनाय बेखौ जों बारा नुनो मोनला खोमादांना नोंथां
मा नोंथां मा होनखो
अ दा माने जेनेबा जोंङो औ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां बुंलाय
दा माने जेनेबा जोंङो गाव बागाव गामियावनो बांसिन मागिलायनानै जादों खौ जोंङो नुनो मोनगोनना नोंथां
औ नंगौ नोंथां मागिला इदिनो
औ दा बिदिनो माने जोंङो मागिलायनानै जोंङो मागिखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो खानाफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो आं बारा एसेग्राब मिथिया मिथिनायालाय अब्ला बो माने जेनेबा आंनि आंनि खोनानाय बायदि ब्ला जोंहा बैसागुआ मोननै रोखोमनि दं होननानै आं मिथिनो मोनो जेरै ओ सिगांनि समावथ गोबाङैनो दंङोमोन होननानै आं मिथिनो मोनो खिन्थु दानि दानि समाव जोंङो बेफोरबायदिनो मोननै रोखोमनि बैसागुखौल जोङो खुंनाय जानाय जायो खोमाना नोंथां जेरै जेरै मो ओ मोसौ बैसागो आरो मानसिनि बैसागो
औ औ
औ दा बे जेनेबा जोंङो मोसौ बैसा गुआव बुंनो थांङोब्ला जोंङो बेबायदिनो मोसौखौ मोसौखौ बेबायदिनो थुखैयो थुखैनानै मोजांङै थुखैयो थुखैनाय जायो आरो बेजों थुखैखांनायनि थुखैखांनायनि उनाव जोंङो बेफोरबायदि माखासे जे जोंहा बुथुमनानै ला खानाय मोसौ थुखैनो थाखाय जे बुथुमनानै लाखानाय माखासे ओ जिरादफोर थायो बे जिरादफोरानो जाबाय माबा ओ फान्थाव फान्थाव रायदों बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन बुस्थुफोरखौ जोंङो बु थुमना लानानै बेफोरबायदिजों सारनानै जोंङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव सारनाय जायो आरो बिनि उनाव बेफोरबायदिनो राय रायदों बिलाइ ना औ रायदों बिलाइजों जोङो बेखौ बु स्रिनानै बेफोरबायदिनो थुखैखांनायनि उनाव बुस्रोनाय जायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा जि ओ मा होनो बे सार साराय खिथु बा बिदिनो देबसि खिथु फोरनि हांगारफोरखौ जोङो लानानै बिथांमोननि खरआव फोथा हिसाबै फुननाय जायो दा
औ नोंथां
अब्ला नोंथाङा बे बैसागुनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां बैसाग होनब्लाथ बिदिनो बर'नि मोनसे फोरबो बे बोसोराव खनसे फैयो बिदिनो जों बेफोर बिदिनो जेब्ला जों गायखां फुखां जेब्ला जों मारा होखांनाय बिदिनो ओ मास मोनसे मोननैनि उनाव जों जे बैसाग दान सोफैयो अब्ला जों बेखौ फालिनाय जायो आरोना गोदोनि समावथ जोङो बिदिनो बैसागुसो बैसागुखौसो जों बोसोर गोदानानो फालिनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो जेरै इंराजिनि जानुवारि जानुवारि दानखौसो जोङो ओ बोसोर गोदान फालिनाय जायो गोदोनि समाव बर'फोरखौ बैसागुआवसो बैसागु फोरबोआवसो ओ जोंनि गिबि गिबि बोसोर गोदान होननानै माने फालिनाय जायोमोन आरो ओ दा आथिखालाव उलथां फालथां माने बर'फ्रा बिदि बैसागु फालिनायखौ बारा बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बादिनो। बैसागुआव जोङो मोननै रोखोमाव मोननो हायो गोदोनि समावथ' गोबां बैसागु दंमोन आरोना मानो होनब्ला जों सप्तासेगामनि बिदिनो स्नि दान स्नि दिन गाहाम फालिनायखौ मोनो आरो ओमफाय दा आथिखालाव जोङो सानथाम सानब्रैल' बा सोरनिबा नखराव अ सोरनिबा गामिफोराव बिदिनो गोबाव गोबाव फालिनाय जायो बिदिनो जों बैसागु बोथोर समाव बैसागु समाव जोङो बैसागुखौ मा रोखोमै खुंनाय जायो बे मोसौ बैसागु मानसि बैसागुआव इदिनो मोसौ बैसागु समाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय ओ सेथि मोसौ खौ उम सेथि दिनखालि आरोना जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय बिदिनो जों मोसौ लाव फान्थाव बा थाइखा बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बिदिनो हालदै हाइजें बिदिनो जोना दिंग्रा लावथि जों बेफोरखौ लानाय जायो। बिनि अनगायै जोङो राइदों बिफां बेफोरखौ लाबोनानै जों बिदिनो माला सुनाय जायो आरोना बिदिनो मोसौनो गाननाय जायो आरो बिदिनो न'नि ओ साखाथियाव ओ न'नि न'मा इसिं बाख्रि बायदियाव जोङो थुनाय जायो। ओ बिदिनो थुनाय बेफोर थुनायनि ओंथिफोर दं आरोना बिदिनो बाख्रिफोरखौ थुनायनि ओंथिया बेनो जाबाय जे बाख्रियाव जोंनि माइफ्रा इदिनो बारायबाय थादो। आरो बिदिनो जों मोसौ मैसो गाननाय नेम खान्थिया बेनो मोसौ मैसो जेब्ला जों आबाद मावनाय समाव जि जिफोर इदिनो बायदिना रोखोमनि ओ इदिनो गोदोना जराव गोजौ गोजौ जायोना नोंथां बेफोरो जाहाथे माने मोसौनाव बेबो खारेंनि थाखाय जों बेफोरखौ फालिनाय जायो आरो बिदिनो जोङो थाराइ
उम
खावरायबा थाराइजोंबो जों मोसौफोरखौ थाराइ लावसिजों मोसौफोरखौ बुनाय जायो जाहाथे माने ओ जाहाथे माने बेफोरो बे समाव जोङो ओ इदिनो औवानि लावथिखौ जों बुङो। बिदिनो थाराइ लावथिजों जों बुनाय जायो आरोना राइदों लावथिफोरजों बुनाय जायो आरोना। जाहाथे बेखौ ओ मोसौ मैसोनि बेराम ओ आजारफोर एबा सानाय सुनायफ्रा जाहाथे खारो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिदिनो थावजों लगायनानै बिदिनो टर्सनि बेटारियाव माने गोसोम ओ मोनोना बेफोरखौ जों देग्लिनानै थावजों लगायनानै फोथा फोनाय जायो आरो बिनि उनाव जों बिदिनो मोसौ थुखैनाय समाव इदिनो बर' बर'फ्राव गोदोनिफ्रायनो खुगा मेथाइ दङ। आथिखालाव बेफोरखौ खननाय जाया आरोना मानो होनबा जों सुबुंफोरा लाजियो नालाय गोदोनि खुगा मेथाइनि नाथाय गोदोनि समाव जों खुगा मेथा इ बिदिनो खुगा मेथाइफोरा जाबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था। बिमाबायदि गायदे दा जा बिदि मेथाइखौ जों नुनो मोनो आरो नुनो मोनोमोन आरो। बेनि अनगायैबो जोङो इदिनो ओ गोदोनि समाव दैमाफ्राव थुखैयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बिदिनो नखरनि मटरफोराव लानानै दै जमा बाल्थिङाव जमा खालामनानै मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो आरोना। बिदिनो जोङो ओ बिदिनो दिरखं बोराइफोरखौ सोलायनानै जों दैहु गोदान दानायजों मोसौखौ खाहैनाय जायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो मोसौखौ दिरुं खायालासिनो बेदिनो मोसौखो ओरैनो हागारनाय जायो आरोना
औ
बेदिनखालि बेदिननो मोसौ मोसौ बैसागुआव जोबनानै दिनै थि दिनखालि जों मानसि बैसागु मानसि बैसागु खालि जोङो बा गोबां गोबां जायगाबो ओनसोलाव जोङो नोंनिदि नि बैसागु बरायनाय बिदिनो बैसागु बरायनायजों लोगोसेनो जों हारिमुवारि हारिमुवारि बेखेवनाय एबा बैसागु फोरबोनि नामै बिदिनो बैसागु मेला बायदि रोखोमनि गामि गामि बा ओनसोलफ्राव फालिनाय जायो बे बे समाव बिदिनो गामिनि सुबुंफ्रा बिदिनो खारनाय बारनाय लंजाम मेथाइ खननाय खन्थाइ आवरायनाय मेथाइ खननाय मोसानाय बायदि रोखोमखौ लायो आरोना बेफोराव जों गोबां रोखोमनि गथ'फोरनि देरसुनाय फरायसुनाय बायदिफोरा बिदिनो गावबा गाव टेलेन्टखौ अ देखानानि थाखाय बेयाव बाहागो बेफोरखौ जों बेजों लोगोसे बैसागु बैसागुनि नामै बेफोरखौ फालिनाय जायो आरोना गामि गामिफ्राव बेनि अनगायै बिनि बिनि अखानायैसै माने बिदिनो गामिनि सुबुंफोरा गावबा गाव थानसालियाव बोर लानो थाखाय बोर लानो थाखाय बिनोङो गावनि गेदेर गेदेर देरसिन जानायफोरखौ माने बोरलाय आरो बिसोरबो बोर होया बिदिनो अखानायै बिदिनो औ गामि गामि ओंखारनानै मोसानाय जायो आरोना बिदिनो सोर सेंग्रा हानजा सेंग्रा सिख्ला ज' जायो बिदिनो बोराय बुरै जायो बिदिनो बिजामजो पार्टि हिाव पार्टि बायदि रोखोमनि पार्टियाव जोङो बिदिनो रोखोम रोखोम राननानै गावबा गाव मोसानाय जों मोनो आरोना दा बिदिनो जोङो मोसानाय समाव ओंखाम गथा सेरजा बायदि गंगनाफोरखौ जों लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो ओ बेफोर बेफोर मोसानाय समाव जों बैसागुनि मेथाइफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदिनि बैसागु मेथाइफोरा बांसिन जंखायनाय मेथाइफोर गोसो थोलायनाय मेथाइफोर बायदि रोख बिदिनो बेयाव बिखुनजोनि मेथाइफोर जंखानायफोर बिदिनो गोसो थोलाय जेननाय मेथाइफोर बेदिनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोरखौ जों खननायखौ नुनो मोनो जे बोथोरजों सोमोन्दो ला खिनानै बिदिनो बे समाव जों दाउ बो गाबनाय जायो बेफोरखौ जोङो रुजुनानै जों मेथाइ खननो नुनो मोनो आरो बिदि मेथाइ खननानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बैसागु समाव
औ
बे समाव जोङो बिदिनो हारिमुनिखौ बाहायनाय जायो जोङो बे हारिमुनिखौ लानाय जायो आरोना बे समाव जोङो बिदिनो गोबां गा सुबुंफोरानो रावबो बायालासिनो जोङो हाबसोआलासिनो थानानै जोङो गोसो गोदाननानै गावबा गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय जेरै ट्रेडिसनेल जोंनि बर'फ्रानो हिनजावसाफ्रा दख'ना गान बिदिनो आर'नाइ लानानै बिदिनो सोरबा सोरबा माला गानलाबायो आरो बिनि अनगै हौवासाफ्रा बिदि आर'नाइ गस्ला गामसा बा गस्ला गुफुर बायदि रोखोमनि दड्रेस गाननानै बर'नि गावनि फसायनाय बायदि खालारनि द्रेस गाननानै मोसानो ओंखारोना
औ
बेदिनो बैसागु समाव जों बिदिनो फालिनाय जायो आरोना नोंथां
औ
दा नोंथां बे बैसागोनि सोमोन्दै नोंथां आंबो मोजां मोनबाय नोंथाङाबो आंनो फोरमनाय जेब्ला आंबो मोजां दा बेखिनिखौनो रायजलायनानै दोन
औ औ जागोन दे
दे बिदिब्ला नोंथां
औ दे बिदिब्ला